हेल' नोंथा खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों औ खोनादों
खालामगासिनो दङ?
ओ नै आङो ओरैनो जिरना दं नोंथां।
आतसा‌
औ
मा ओंख्रि जाखांखो?
ओंख्रिया सबाय बिमासोमोन नोंथां।
आदसा बेदर गैया होम्बा?
औ बेदर गैया।
ओ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना? आंहा खुमब्रा
अ अ
फ्रियाव दंबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदों, नोंथाङा
औ औ औ हागोन औ
आतसा होम्बा आं सावरायनो ला नाय थपिकनि नामानो जाबाय बै सागु, बैसागुनि सायाव नोंथाङा एसे बैसागुनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन औ।
खोनादों ना नोंथां? अ बिदिबा बुंलाय नों थां बैसागुनि सोमोनदै
औ औ जेहेथु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो, औ औ खोनादोंदा नोंथां?
दे औ खोनादों नोंथां
जिहेथु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो गासिबो बर' गामियावनो जिहेथु फालिबोबाय थायो
औ औ नंगौ नोंथां
जे बोसोरनि जिहेथु मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जोङो जेरैनि खि बैसाग दान होननानै बुङो
औ नंगौ नोंथां
उनावहाय जोंहा जिहेथु बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो
औ औ औ
मोनफ्रोमबो गामियावनो बर' गामिफ्रावनो बा जोङो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो जिहेथु जोङो बेफोरबायदि फोरबोखौ बा बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिबोनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ जिहेथु सरासनस्रायै बैसागुखौ जिहेतु गुबैयै फालिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेथु बियो आबादजों सोमोन्दो गोनां
औ नंगौ नोंथां
र बर'फ्रा जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद गाहाय सुबुं होनजायो
औ नंगौ नोंथां
जिहेथु जिउ खुंबोगासिनो बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनानै बेनिखायनो बै बैसागु बोथोरखौहाय बर'फोरा जिथु आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनाय जायो आरो मोजां जायो बेनि थाखाय फालिनाय जायो बैसागु बोथोराव जोंनि बर'फोरा जिहेतु बैसागुनि गिबि सानावहाय जिथु मोसौ थुखैनाय होननानै बुङो बे मोसौ थुखैनायआवहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै जिहेथु मोसौफोरखौ दैमायाव थुखैनाय जायो बा जोङो आथिखालाव जिहेतु न'नि दंखलावबो जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ मोसौखो जोङो थुखैखांनानै जिहेतु बेवहाय जोङो ओ फोथा होनाय जायो। माने जिहेथु हयथ' ओंखाम दोनि हांगार बा जोङो थर्स जायनिखि बाहायजाला। बेखौहाय जिहेथु नानैै जिहेथु गोसोम। फुननानै जिहेथु मोनसे दोलो दोलो खालामना लानाय जायो आरो गोसोम आथाफोरबायदि। बिनिफ्राय जोङो मोसौनि बिखुं। जिहेतु थालिर गांखंजोंहाय जोङो दा दागो दागो होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोंहा गिबियावनो जिथु लाव, फान्थाव ओ बेबायदिनो रायदों बेबायदिनो दिगौ लुथि लाव बेफोरबायदिखो लानाय जाखायो।
औ।
ओ बेजोंहाय जोङो बिदिनो लाव फान्थाव बेफोरबायदिनि जिथु माला गानहोयो मोसौनो बेनिफ्राय जोङो राइदिंफोरखौहाय जिहेतु न' न' न' सायावहाय जोङो थेबनाय जायो थेबनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो दिगलथि लावथिजों जिहेथु बुस्रांनानै जोङो मोसौखौहाय फोथारावहाय लांनायखो जों नुनो मोनो आरो। आरो लोगोसे जोङो लांनाय समाव जिहेथु नुनो बे लाव आरो सेवराइखौहाय जोङो हाफ्लेना लानानै बेखौहाय जोङो मोस सायाव सारै सारै थाङो आरो दुखुथार। बेबायदिनो बैसागुनि गिबि सानाव जिहेथु मोसौ बैसागुखो फालियो। बेनिफाय जोंहा नैथि सान बुंबा बे मानसि बैसागु होननानै बुंनो हायो जि हेथु बे समाव जोङो गासैबो जिहेतु जोंनि न' खरनि जोङो थानसालिफोरावहाय लोब ओ बिदिनो साव साखि सावनानै जोङो खुलुमस्राङो बेबायदिनो गामिनि जिथु गेदेर गोलाव जे जोंनि आबै आबौमोन बिसोरखौ जोङो खुलुमो बोर लायो लोगोसेयैनो जोङो जिहेतु जोंनि बिमा बिफा बा जोंनि जितु बिसोरनिफ्राय जोङो खुलुमनानै बोर लायो। बेबायदिनो जोङो मानसि बैसागु जोङो बिदिनो बारहो आरो बारहो हरो आरो बेबायदिनो जिहेतु गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो बेबायदिनो जोङो गामि गामि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानैनो जोङो गामि गामि सेंग्रा सिख्ला हान्जा हान्जा मोसानायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे बोराइ बुरै फोरनिबो जिथु जोङो हान्जा हान्जायै मोसाबोनायखो जोङो नुनो मोनो। गथ' गथायफोराबो जों नुनो मोनो माने बैसागु बोथोरखो सरासनस्रायै रंजानायनि थांखियै फालिनाय जायो आरो बे बोथोरावहाय बयबो जिहेथु गावबा गावनि दुखु फोरखौहाय बावगारनानै दान्दिसे मोसाग्लाङो आरो। गोसोखौ गोजोन बेबायदिनो गोदोनिफ्राय आथिखालसिम जिहेथु जोङो बैसागु बोथोरखौहाय बा बैसागु फोरबो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जिहेथु बैसागु फोरबोखौ फालिखायो जानांगौ। नोंथांमोननि गामि एरियाआवबा नोंथांमोननि ओन हेल' औ औ नों नोंथाङाबो बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
बैसागो होनोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो बैसागुआ जाबाय मोनसे बर'फोरनि गाहाय फोरबो। बेखौहाय जोंहा गोदो गोदाय आबौ आबैमोना जेब्लानिफ्राय रायजो जाजेनदों बे समनिफ्रायनो बैसागु खौ फालिबोदों।
औ औ
आरो बैसागुखौ गुबैयै जोंहा मा मा होनो आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो बैसागुआ औ बैसागु बोथोरनि समावहाय गासैबो बर' हारिया गाव गावनि माखासे दोरोङारि गान्नाय -जोमनाय खौ गाननानै बैसागो बोथोराव ओंखारो जेरै हिनजाव हिनजाव मानसिफ्रा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै बैसागु बेफोर समाव मोसानाय जायो। आरो हौवासा फोरनि बेलायावहाय जेरै गामसा बेबायदिनो गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बैसागु बोथोरनि समावहाय मोसानो ओंखारो आरो बै बैसागो होनोब्ला जोंहा गिबि बैसागुखौ मोसौ थुखैनायखौ होनो नोंथांना?
औ औ नंगौ औ
औ मोसौ थुखै खांनायनि उनावहाय जोंहा मा होनो
मानसि बैसागु औ औ नंगौ औ।
गोखा गोखैयाव गासै सेजौ नैजिथा रोखोमनि माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंखौ खांनानै मुलि हिसाबै जानाय जायो नोंथां
औ नंगौ औ
खौ जोंहा माने बांसिनानो आथिखालावहाय बेदरजों जानाय जायो नोंगौ ना नङा नोंथां? जेरै लकेल दाउजों नङाबा अमा बेदरजों
औ
बेफोरबायदिजों माने लगायनानै जानाय जायो आरो। माने बे मैगंखौ माने बेमार आजारफ्रा हामथों होननानै माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनानै आथिखालसिम माने जाबोबाय थादों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों औ खोनादों
आरो बैसागु बोथोरनि समावहाय जोंहा गिबियावहाय बोराय-बुरैफ्रा मोसानाय जायो दानि जुगावहाय गिबि गिबि बैसागुआव औ आरो बिनि उनावहायसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मो सानाय जायो
औ
बैसागु समावहाय बर'फोरा गाव गावनो माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्रा माने खौ लानानै माने बैसागु बोथोराव मोसानाय जायो। बैफोर दोरोङारि दामग्रा देग्राखौ जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादजों बानायनाय जायो।
औ नंगौ
बर'फोरनि माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्रा होनोब्ला जोंहा मा होनो सिफुं, खाम, जथा, सेरजा बै फोरनो गाहाय आरो। बर'फोरा बेफोरखौनो माने बैसागुनि समावहाय दामनानै देनानै माखासे समायना-रमायना खुगा मेथाइ रोजाबनानै रंजानाय जायो आरो।
औ नोंगौ औ
औ आरो गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुजों एसे माने फारागथिखौ नोंथाङाबो नुनो मोनबोबाय जानांगौ।
औ नुनो मोनदों औ।
गोदोनि समावहाय जाहैबाय बर'फोरा मा होनो खुगाजों रोजाबनानै मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। गोदोनि समावहाय
औ नंगौ।
आथिखाल मुगायावहाय जायगा लायै जायगा खुगाजों खननानै रोजाबनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनलिया।
औ औ नंगौ।
सोनाबारि मुगायाव बानायनाय जेरै बक्स बायदिफोरखौ लानानै मोसानाय जायो आथिखाल मुगायाव।
औ औ।
औ आरो नोंथाङाबो एसे बुंनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां औ जिहेथु गोदोनि फ्राय जोङो नायनो थाङोब्लाथ' आथिखालनि बेलायावहाय नाहरोब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना गोदोनि समाव जिबायदि आबै-आबौमोननि समाव मोसानायखौ जों नु नो मोनोमोन आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि मोसा नायखौ जों नुनो मोनला आरो।
औ नंगौ नोंथां
जिहेथु गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोङो मोसाथिंनायखौ नुनो मोन गामि गामियावहाय लोगोसेयैनो जोङो जोंनि साखाथि फाखाथि जोंनि ओनसोलनि मा माखासे गामिफोरावबो जोङो मोसाहैनायखो जों नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव।
औ नंगौ नोंथां
अ नायनो थाङोब्ला जिहेथु जोङो गावबा गावनि गामियावल माने आंबा आंल होननाय बायदि जाबाय आरो
औ औ नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि जिहेथु मोसानायखौल' नुनो मोनसै आरो नोंथाङा दानि नाय बायदिनो जिहेथु जोङो गोदोनि जोंहा दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ लानानै मोसानाय बायदिबो जिहेथु सोनाबारि माखासे जेरैनिखि बक्स बेफोरबायदि जिहेथु लानानै मोसा थानायखो जों नुुमारसै नंमारगौ मोनसै आरो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा दा सावरायनायनि टाइमा जाबाय।
औ नोंथां औ
जों रायलायनो मोननानै सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथांनिसिम साबायखर बावहरो हरनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिनबो साबायखर बावहरनाय जाबाय औ